हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
अ खुलुमबाय नोंथांनिसिम
आंनिथिंफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ दिनै जों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों फिथाइ सामथायाइनि बागै आ आं दायो नोंथांखौ सोंनो हास्थायदों ओ नोंथांनि सबनिसाय मोजां मोननाय फि थाइ होनबोला मा माखौ बुंजायो बा नोंथाङा अबे फि थाइखौ सबनिफ्राय जानो मोजां मोनसिनो?
आङो आंनि फेभ्रेट एबा मोजां मोननाय फिथाइया जादों आपेल फिथाइ
औ ओमफ्राय बेनि जाहोनखौ आं मोनथिनो हागोन ना?
औ आङो बुंनो थाङोबा आपेल बे मोनसे ओ फिथाइ जोङो मिथिगौदि आपेल बियो जानायाव एसे गोदै मोनजायो आरो बेयाव बेबायदि गोबां ओ भिटामिनफोर थायो होनना मिथि यो मानो होनबा बियो फ्रेस मोनसे बेबायदि फिथाइ आरो ओ बिखौ जानायनि जाहोना एबा मोजां मोननायनि जाहोना जादों बिनि बेबायदि समायना बेबायदि ओ गाब गोजा कालार आरो लोगोसे बि जानायाव ओ ओरैबायदि गोथाव मोनजायो बि गोसोखौ खुसि खालामो जायनि था खाय आङो बे फिथाइखौ जोबोर मोजां मोनो
फिननायखौ खोनानानै गोजोननाय थाबाय दा नोंथाङाबो जुदि आंखौ माबाफोर सोंनो हास्थायोबा बेनि बागै सोंनो हागोन
आंबो नोंथांखौ सोंनो लुबैदों दि नोंथांनि बेबायदि बयनिख्रुइबो मोजां ओ मोननाय फिथाइ एबा फेभ्रेट फिथाइया मा फिथाइ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओ आं बुंनो थाङोब्लाथ' आंना बेबायदि फेभ्रेट बा मोजां मोन मोनसिननाय बेबायदि फिथाइ गैया ओम जानाया सबखौबो गासैखौबो जायो दा नाथाय आं सबनिफ्राय्र माने जाथावना मोजां मोनथावनासिन बुङोब्ला बारा द्राय जानाय बुङोब्ला लिसु आरो थाइजौ जानो मोजां मोनो आरोना आङो मानो बुङोब्ला खेब बोसोराव जोङो खेबसेल'सो मोनजायो नङा होनबा? लिसुखौबो इमफ्रायो थाइ जौखौबो आरो थाइ जौवाबो बेबायदि गोबां रोखोमनि थायो खायफा फिसा खायफा गो खायफा गोथाङावनो जाजा जाग्रा खायफा दुमनानै जाग्रा बेबायदि गोबां रोखोमनि दङ ना थायजौवाबो ओ थाइजौखौहाय बेबायदिनो लोगोफोरजोंहाय ज' ज'यै फानलु संख्रि बेबायदि लगायनानै गोथांङावबो जानानै जोबोद मोजां नांङो आरो गरम बोथोरावथ' बिफां सायहायाव जिरायनानै बेफोरखौ जानायनि मजायानो बेलेग नंङा होमबा? बा ओ लोगोफोरजों ज' ज'यै जानायाबो बांसिन थावसिनो आरो गोमोन समावबो जोंङो ओ ब्ला बियो जानो एसे बोरैबा जायो आरो लिसु फिथाइखौ बुंनो थांङोब्ला लिसुआथ' नुनायाव एद' जाथावना जाखायो ओ गोदैबो जायो आरो जुदि मोजांङै फोमोननानै जुदि जायोब्ला लिसुखौ बियो जोबोद गोदै आरो। बिनि र-रसा जि रस ओंखारो बेयो जोबोद जानो मोजां जायो आरो ना। जेरै लिसु फोरनि जुइसफोर थायो जेखौ लोंनानै आं जोबोद मोजां मोनो। आरो बुंनो थांङो ब्ला बेबादिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर दंबावो जेरै आंङो खान्थालथ' जाया होमबाबो खान्थालनि बेगरखौ जानानै मोजां मोनो आरोना। दायोथ' गोबां रोखोमनि खान्था थाल दङ नै ओ मैगं जाग्राबो दङ आरो बेबायदि फोमोननानै जाग्राबो दङ। खान्थावखौ खान्थालखौहाय गोथ गोथां समावहाय जोंङो मै गंबो जाजायो आरो बिनि उनावहाय फोमोननानैबो जाजायो आरो बेल' नंङा नाथाय बे उनावहाय बिनि बेगरखौबो जोंङो एवनानै जाजायो अब्ला मैगंफोराव नानै बेबायदि मैखारि संनानै जाजायो जेरै दालि बे मोदै बिलाइ फोराव होनानैहाय खान्थाल बेगरखौ होनानै मैखारि संनानै जाजायो। आरो बेबायदिनो खायफा खान्थाल बेगरखौहाय देनानैबो जायो बाथोन बायदि बानायनानै। आरो गोबां बेबायदिनो ओ एवनानैबो सिनेक्स बायदि बेलासेफोर जानाय नुदों आंङो फानलु संख्रिजोंहाय आरो आंबो जायो। ओ आरो बुंनो थांबावोब्ला दाथ' नै ड्रेगन फिथाइनि बोथोर नंङा होनबा गोबां बेबायदि द्रागन फिथाइफोर ओंखारदों बेफोरखौबो जानानै आं जोबोद मोजां मोजां मोनो मानो बुंङोब्ला ड्रेगन फिथाइावहाय ओ बुंनो थाङोब्ला बांसिन जों नांगौ जानाय थै थैयाव नांगौ जानाय भिटामिनफोरखौहाय मोननो थांङो। ओ आरो बियो जाना जानो थाखायबो मोजां आरो गोदैबो गोथावबो आरो नायनो बो मोजां आरो बेयावहाय जि भिटामिन मोनो बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायनाव हेमग्लबिन खम थायो बिसोरो बे ड्रेगन फिथाइ दालिम फिथाइफोरखौ जानाया गोनां थि आरो बुंनो थांङोब्ला फिथाइखौ जोंङो बोथोरनि हिसाबै गासै फिथाइखौबो जानांगौ जि बोथोराव जि फिथाइ जायो बे बोथोरफोरावहाय फिथाइफोरखौ जाब्ला जोंङो नांगौ बायदि भिटामिनफोर हाय गावनि देहायावहाय मोनो आरो बेबायदि गोसो जा ब्लाल' जे आंङो फिथाइ सामथाय जागोन आं दिनै जानो लुुबैयाखै आं जाया बेबायदि जाया मानो बुंङोब्ला फिथाइ सामथाइखौ जेसां हायो जोंङो सानफ्रोमबो थाइसे नंङा थायसे जाथारनांगौ जोंनि देहानि थाखाय बियो जोबोद गोनांथि जुदि सोरबा सोर सोरहाबाफोर हाइप'ग्लायसेमिया दंङब्ला सोरहाबाफोर बेबायदिनो ओ सोलेरावहाय सुगारनि ओ मा होनो खमि दंङब्ला बि-बिथांमोना मा होनगोन सानफ्रोमबो फुंङावहाय थाइसे जुदि थालिर जायोब्ला बिसोरनि बे ओ सुगार खम जानायाहाय कन्ट्रलाव फैयो होननानै आं मिथियो। मानो बुंङोब्ला ओ थालिरावहाय ग्लुकस थायो जायहा जोंनि सोलेरनि थाखाय देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो जायनाव बेबायदि ओ सुगारनि हाइप'ग्लायसिमिया दंङ सुगार खम बिसोर बिथांमोननि थाखाय बे थालिराहाय फुं फुुं फुंआव जानाया जोबोद मोजां आरो बुंनो थां आरो बुंनो थांबावोब्ला फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो जोङो गोबां बेबायदि भिटामिनसफोरखौहाय मोनो। जोङो जुदि ओ सानसेयाव जेसेखिनि दै लोङो जोङो बेनिख्रुइ बांसिन जोङो जुदि फिथाइ सामथाइ जानो हायोब्ला जोंनि सोलेरावहाय बारासिन बेबायदि फिथाइ सामथाइनिफ्राय रसा हाबो होननानै मिथिनाय जायो। ओ जोंनि बे फिथाइ सामथाइखौ जोङो ओरैनो जायालासे जानो गोसो गैयाब्ला जोङो बिनि रसफोरखौबो दिहुननानै लोंजायो आरो बेबायदिनो दिहाइद्रेसन फोरावहाय फिथाइ सामथाइनि रसफोराहाय खामानि फैयो सोरहाबा जुदि दिहाइद्रेसनफोर जादोंब्ला बिथांमोननो जुदि फिथाइ साम नि बेफोरबायदि रसफोरखौहाय होयोब्ला बिथांमोननि दिडहाइद्रेसनाहाय मोजां जायो हाइड्रेट थायो बिथांमोना आरोबाव जुदि बुंनो थांबावोब्ला ओ जों जोंना गोखै बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरबो दङ जायहा गोखै फोरबो जोंनि देहानि थाखाय नांगौ जायो नङा होनबा मानो बुङोब जुदि जोंनि देहायाव बे गोखैनिया जेसेखिनि नांगौ बेसेखिनि गैयाब्लाथ नाथाय जोंनि देहायाव स्कारबिनाय मोनसे बेरामा जायो। खौहाय भिटामिन सि नि डिफिसिन्सिनि थाखाय जोङो मिथिनाय जायो जुदि सोरनाव माबाफोर बेफोरबायदि बेरामा जादोंब्ला बिथांमोनाहाय बेबायदि गोखै फिथाइ सामथाइ फोरखौहाय जानांगौ जेरै नारें खाजि दङ आरो बेबायदिनो गोबां गोखै फिथाइ दङ बेफोरबायदि जानांगौ देहायाव जोंनि थाखाय भिटामिनाहाय जोबोद गोनांथि भिटामिन गैयाब्लानो सासे मानसियाहाय बा सासे सुबुङाहाय बेबायदि दुरबल जालांनो हमो आरो देहा खौहाय लोरबां जानायखौ नुनो मोनो दायो आङो नोंथांनो बे समखौ होनाय जादों नोंथाङा जुदि माबाफोर बुंनो हास्थायबावदोंबा बाबु जागोन
नोंथाङा जिेबायदि खोथाफोर बाथ्राफोर बुंलांबाय रम हसायैनो जोंनि थाखाय जोंनि मोदोमनि एबा माबा मोनसे बेरामफोरनि थाखाय फिथाइ सामथायाइया जोंनि थाखाय गोनां। आरो लोगोसे जोङो मिथिबावोदि
जिबायदि फिथाइ सामथाइ बियो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां। जोङो मिथिगौ गोबां मानसिफोरा बेबायदि ओ फुङाव एबा फुंबिलियाव बेबायदि हदाय फिथाइ थाइसे थाइसे जानांगौ जायनि थाखाय गोबां बेबायदि बेरामफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो आरो जोङो मिथिबावोदि बेबायदि फिथाइया गोबां बायदि रोखोमनि बबेबा बिा फिथाइया बेबायदि गोदै बबेबा गोखै बबेबा गोखा औ आरो जोङो मिथिगौदि बेबायदि जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि बेबायदि लकेल एरियायाव जोङो बेबायदि बांसिन बुंनो थाङोबा बोग्रि थाइजौ खान्थाल आरो लिसु लिसुखु बेफोरबायदि फिथाइखौ बांसिनै मोनो। आरो लोगोसे बेबायदि आफेल दालिम बेफोरबायदि फिथाइखौ जोङो बांसिनै बुंनो थाङोबा जोङो अरुणाचल प्रदेशआव बांसिन बांसिन मोनो आङो बेबायदि आफपेल दालिमखौ आङो जानो गोथाव मोनो मानोना आङो बेबायदि गोबां बेबायदि अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश आरो गोबां जायगाफोराव आं बेबायदि थाबायहैदोंमोन लोगोफोरजों आरो आङो नुदोंदि दालिम बिफांफोरा बेबायदि लामा लामायावनो बिदि फिथाइफोर थायो आरो जायनि थाखाय आं गोबां जादोंमोन आरो आं बेबायदि जानानै बेबायदि आङो रंजाखांनाय मोनदोंमोन आरो बेबायदि आङो लासै लासैनो बिफोर फिथाइफोरा आंनि फेभरेट जालांदोंमोन आरो आङो बेखौबो मिथि मिथिबावोदि बेबायदि पापाया जों बुंनो थांओबा मैथ्रु
औ
नाथाय बियो जोंनि लिभारनि थाखाय बिराद मोजां होनना खोनानो मोनदों आरो जोङो मैथ्रु फिथाइ एबा पाप्पाया बेखौ जोङो जाबाय थाबा जोंहा लिभार बेबायदि लिभारा बेबायदि क्लिन थायो होनना खोनानो मोनदों आरो जोङो बेखौबो मिथिबावोदि फिथाइ सामथाइा मानसिनि सोलेराव एबा मानसिनि थाखाय मानसिनि मोदोमनि थाखाय जोबोर गोनां आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला
औ
थाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो जायनि जाहोनाव फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ आरो जोङो मिथियोदि बेबायदि भिटामिन फोरनि एबा भिटामिन सि फोरनि खम जाबा जोंनि खेनाया बेबायदि गयो होननानै मिथि थियो जायनि जाहोनाव जोङो बेबायदि मोनसे मोननै फिथाइफोर दोङो जाय फिथाइफोरनि मुंखौ आङो बावबाय बिखौ जाबा जोङो फिथा टामिन सि मोनो होन्ना मिथियो जायखौो जोङो जानानै बेबायदि जोंनि खनाया बेबायदि खनायायाव बेबायदि मदद होयो ननाय गोदान ओंखारनायाव एबा ग्रथ जानायाव होनना खोनानो मोनदों आंनिथिंनिफ्राय बुंनो गोनां एसेनोसै नोंथा मा मोनसे बुंनो गोनां दं' नामा?
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाफोरा थारैनो खोनासंथावना आरो मोजां नोंथाङा जेरै बुंखाबाय भिटामिन सि डेफिसियेन्सिनि थाखाय गोबां बेबायदि बेरामफोर जायो आरो नोंगौ बेबायदिनो गोबां गोखै बुस्थुफोर दङ गोखै फिथाइफोर जाययाव जोङो भिटामिन सिखौहाय मोननो थाङो जेरैबायदि आं दहाय बुंखाबाय खाजि फिथाय फिथाइ आरो बेबायदिनो गोखै जिखुनु फिथाइफोर जेरै आमला बेबायदिनो गोबां बेबायदि आमलाय फोरावबो मोनो। भिटामिन सि आरो थेंख्लि फिथाइ बेफोराव मोनो थेंख्लि फिथाइ आथ' आरो जायनो हाइ प्रेसार बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां आर ना। ओ बिथांमोननि प्रेसारखौहाय नरमेल बा बेबायदिनो कन्ट्रल खालामनायावहाय हेल्प खालाम मो। ओ आं बेसेखिनिखौनो बुंथ'नोसै खोमा दानि थाखाय। ओ नोंथां थांजों दिनैनि बे सावरायनायाव फिथाइ सामथाइनि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। ओ आसा खालामो उनावबो नोंथांजों बेबायदिनो सावरायबावनो मोनगोन होननानै। नै बिदिब्ला जोङो बेसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय आंनिथिंफ्रायबो औ।